नोंथां फ्रि नामा?
दाथ' फ्रि औ
आङो माइ गायनानै फैनानै जाखां खांबाय दसे जिरायनायावनो एसे एसे टाइम मोननायावनो नोंजों एसे सावरायहरनो नामा सानदां
जायो सावराय जायो
दे बिदिब्लालाय नोंथांमोनहाथ' नोंथांमोनहाथ' गायनाङा फुनाङा
जाथ' ओहो
टाउननि टाउन जायगानि मानसि नालाय
सिनि जाहैबाय
जोंहथ' उफाय
न'नि दखरसेल' जाय गैया
उफाय गैया जोंहा गायाबा फुवाबा गामियाव थानाय
ओमफ्राय बेसे गायखांखो माइयालाय
दा माबासो गायखांबाय सारि बिगासो
बा सारि बिगा गायखांबायबो
ओ आगोलनि बायदि नंला नालाय माइ गायनाया दा आगोलाव थ' खासिया गायग्रोयोमोन आरो माइयाबो द'स्रासोमोन दानिया खालि रनजितखौल' बांसिन गायनाय जासै
औ औ
ओमफ्राय खासिया गायला खोथियाखौनो गायनाय जाबाय आरो एवनायफ्राबो ट्रेक्टर बांसिन होबाय
औ
ट्रेक्टर बांसिन होनानै गायनाय जायो नालाय ओंखायनो एसे मानसिफ्रा थाब थाब गाय खााङो
दा ओरैनोलाय बेसेफोर गायोमोन सिगाङाव ना बेसे ल' गायखायो
बेसेल' गाया एसे दंबावो दस बिगासो गायनाय जायो बारा बुरजा नङा सारि बिघा हाबाय नालाय सय बिघा दंबावो
औ
उफाय गैला सान्दुं गोसाबाबो खस्थ' खालामनानै गायनांगौ जायो जोंहा
उम औ अखा फ्रालाय मा बादि हादों
दा दाथ' गैया सिगाङावसो मोजांमोन दा दैयाबो एसे खम- खम जानानै दङ बेहायनो थाब- थाब गायाबानो जाया
बोथोराबो गरमथार ना
औ गरमथार खामलाबो मोनलाय लायो बे गायफुनाय बहराव खामला बो मोनलायलायला
औ
दानाथ' आगोलनि बायदि सावरिबो जालायलायला हाजिरा नङाबानो खामलाबासो बयबो गायसै ओंखायनो खस्थ' खालामफानो गोनां जायो जोंहा
औ मा माइखौ गायो होनदों
रनजित -रनजित माखासे गायबाय ओमफ्राय जोसा एसे गायदेरबाय आरो माइब्रा बोथोराव एसे दमासिफ्राव एसे जानो थाखाय सौराय लारु फोर जानो थाखाय माइब्रा एसे गायो बे रनजितखौनो गायजोबनाय जायो आरो बांसिन नोंथांमोनहाथ' माइनि सोमोन्दै बारा मिथियादां टाउनाव थानाय
आंथ गायफोरनाय जायाखैलै
दा माबादि दामा? दाना गरम जाखो बोथोर फ्रालाय?
बोथोराथ' गरमाथ' आगोल निफ्राय बांसिनानो लासै लासै बांनायनिफ्राय बांबो गासिनो दङ।
जोंहाथ' होफब थारदों गरमा।
मा?
गामियाव एसे बिफां लाइफां थानायजों जाबजों एसे थान्दासिन जायो आरो।
एसे बार मोनो आरो गामियाव। हनै दुब्लि गेजेराव थाङोबा दैनि दुंनायजों गरमसिन मोनलाय लाङो। खमबा
दुङो आरो नांगौ।
थ' दैनि दुंनायजों हाब्रुनि दुंखांनायजों गरम मोनो फुंनि बिथोराव एसे थाब थाब गायनांगौ जायो।
नयथा दसथा निफ्राय बाथ' सान्दुङा आजां गोजां दाख्लै स समावलाय अखा एसे एसे हानायजों मोजां जादोंमोन।
औ।
दा सानदुं दुंनाययाबो बारानिफ्राय बारा जादों अखायाबो गैया आरो दैयाबो रानलां हां रानलां हां। थाब गायाबानो जाया।
गोरान जाथारदों दा ओंखायनो।
औ। नोंथां मोनहाथ' बे गायनाय फुनायनि खस्थखौ मिन्थिनाय नङा? थाउनाव थानाय हिसाबै।
मिन्थिला बेखौ गायफेराखै नालाय।
ओ जोंहाथ' गुदुं गुसु गासिबो मिथि जोबनाय जायो गामियाव थानाय नालाय। फिफां साया नागिरबायनानै थानांगौ जायो एखमबा समाव। कारेन्ट आबो गामि हिसाबै बांद्राय थांङा।
थांलाय फैलाय जायो आरो ना?
उम थांलाय फैलाय थांलाय फैलायानो बांसिन जानाय जायो। दा मा खालामदों नोंथाङा लाय?
ओरैनो जिरायनानै सो दं। गरमनि खायनो जेबो खालामनाय जायाखै।
औ गरमाथ' मावथावा जाहैबाय। मा ओंख्रि जाखांखो?
जोंहा जानाया जाथ'वाखै आङो। जायखिया ओंख्रिया मैथा मैथा गाजा जों ना आरो ओमफ्राय आलु फाजा दंदां।
अ जों ना जानाया जाखांबाय जाखांनानै एसे रेस्ट मोननाय थाइमावनो रायज्लायनो साननानै हरदां। नङाबाथ' ओंख्रिया
औ।
जोंहा बिदिनो मैथा बांगालजों नाजों संदों।
मैथा बांगाल मोजां गरम बोथोराव बे उम दिनफ्राव बेखौ जानायानो मोजां थान्दा जायो औ
हेल'
औ
उम टाउनफ्रावथ' थांथ' जाथ्रा दां दा गरमा
दाथ' ग'रमथार ओम अखा हानायबो गैया ना
औ टाउनावथ' आरो आजां गजां गारि मथरनि होंगो दोंग
माब्रेनि उखुन्दैफोरजों ग'रम जायो बिरादनो
औ आर फाखानि दुंनाय लामा सामानि दुंनाय बेजों बांसिन ओम
आर बारफोरबो नांला ना मोजाङै होथेला जोबनाय जाहैबाय नालाय
हेलौ हेलौ हेल' हेल'